हेल' औ नोंथां मा खालामगासिन खिन‌ दङ।
ओंखाम जाखांनानै एसे जिरायना दङ नोंथां।
औ नोंथां जों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावराय जागोन ना?
औ सावराय जागोन दे नोंथां।
जों दंफां लाइफांनि सोमोन्दै दंफां लाइफां आरो जों सुबुं माहारिनि सायाव माबायदि गोहोम खोख्लैनो हायो बेनि सोमोन्दै
औ।
एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ दे सावरायजागोन दे नोंथां।
दंफां लाइफांनिफ्रायथ' जोंङो गोहोम गोबां माने हेफाजाब मदद थांना थानायाव गोबां गोहोम खोख्लैनो हायो। दंफां-लाइफांनिफ्रायसो जों थांनानै थानो हायो होनबाबो गोरोन्थि जाया। मानो होनबा दंफां लाइफांनिफायसो जोङो हां हगारनाय बा हां लानाय ओ बायदियाबो जायो।
औ
ओ दंफां लाइफांनिफ्राय बायदिसिना आइजें आइलाबो ओ जों मोननो हायो।
औ
ओ दंफां-लाइफांनिफ्राय
औ
जों बायदिसिना फिथाइ सामथाइबो मोनो आरो
औ
दंफं ओ खायसे लाइफांफोरखो जोङो मैगंबो जायो। थिग बेबायदि आरो ओ जेरै दंफां लाइ फांआ हगारनाय कार्बन दाइ अक्साइ गेखौ ओ दंफां लाइफां फुंङा हगारनाय अक्सिजेन गेसखौ जों लायो। आरो जों अक्सिजेन गेस हगारनायखौ ओ कार्ब गोरोन्थि ओ कार्बन डाइ अक्साइद जि गेस हगारो जोंङो सुबुंङा। बेखौ दंफां लइफांङा लायो बा बै हिसाबै जों दं बिफां-लाइफां आरो जों सुबुं माहारिजों थोंजों सोमोन्दो दंङ। होनजायो आरो दंफं लाइफांनिफ्राय जोङो गोबां आइजें आयलाबो मोननो हायो। जेरै जों माखासे फारनिचारफोरबो बानायनाय जायो दंफांनिफ्राय।
औ
जेरै जोङो बैसां बानायो सियार टेबोल बेबायदिनो ओ जि दोनग्रा आलना
औ।
ओ बिदिनो फरायसालि बा नखरावबो नांगौबो जायो दो देक्स बेन्स
ओ
बायदि बेफोरखौबो दंफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो बानायो ओद थिग बेबायदिनो जोङो जि दानायाव नांगौ जानाय जि ओ साल गान्दै बेखौबो जों दंफां लाय दं बिफांनिफ्रायनो बानायो ओ दंफां लाइफांङाथ' गोबां रोखोमनि दंङ जेनेबा ओ खायसे दंफांफोरा दालाय दासा गोनां जोबोर गिदिर गिदिर दं थां आरो खायसे लायफांङा माने ओ थुबजा महरनि
औ
ओ आरो खायसे लाइफाङा माने हाजों सिथाबनानै ओ थायो आरो। जेरै दुब्रि हाग्रा ओ टाब जा हाग्रा बेफोरो माने हाजोंनो सिथाब फानानै ओ थायो। बेफोर लाइफांफोरा आरो खायसे लायफांफोरखौ जोंङो मैगंबो जायो। जेरै ओ लाइ, लाफा ओ बिद दिनो ओ खुथ्रा, बुथा
औ औ
बेफोर लाइफांफोरखो जों मैगंबो जायो आरो आरो खायसे लाइ फांफोरनि फिथाइखौबो जों जायो जेरै थाइजौ खान्थाल ओ बिदिनो सेलेखा ओ आमलाइ बायदि बेफोर फिथाइ ओ बि लाइफांनि ओ फिथाइफोरखौबो जोङो जायो।
औ
बेबायदिनो आरो खायसे ओ लाइफांनि जों बिबारफोरखौबो जायो। जेरै ओ ओ बास का बिबार ओ सेवालि बिबार बिबायनो ओ मा गुबुना मा दंफां होनो मिथिया आङो ओ बिबार गिदिर गिदिर गाब बारो जि मा होनो थुखना बिबार ना मा होनो? थुखना बिफांनि ओ बि-बिबारखौबो जोङो जायो। बेबायदिनो जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय गोबां माने जोङो ओ थांना थानायाव गोबां जोङो हेफाजाब मोननो हायो।
औ।
बेनि अनगायैबो दंफां लाइफाङा जो गोबां जोंनो ओ बेबादिनो न' लुनाय आरियावबो ओ दंफां फोरखौ नांगो जायो जेरै जों दंफांखौ दाननानै बिनि बिखौ हा खावनानै बाताम मारै बानायो आरो बे बातामजोंनो ओ जोङो न' लुनाय जायो।
उम
आरो बेबायदिनो दंफांनि खौ जोङो ओ खुन्थाबो बानायनो हायो।
औ
बेबायदिनो दंफांनिफ्राय जोङो गोबां ओ मुवा बेसादफोर मोननो हायो आरो। दा नोंथाङाबो बे ओ दंफां लाइफांआ जोंनि जिउआव माबायदि गोहोम खोख्लैनो हायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां दंफां लाइफां होनोब्ला थ' जोङो जोबोद माने गोनांथार होननानै बुंनो हायो। आरो बेखौ सावरायनाया जोबोद गोनां आरो फोरमायनाया जोबोद गोनां आरोना। दंफां लाइफाङानो जोंनि जिउ होनानै बुंनो नांगोन दंफां लाइफां गैयाब्ला दंफां लाइफां गैयाब्ला जोङो ओ थांना थानो हानाय नङा दंफां लाइफांनिफ्रायनो नोंथाङा बुंलांनाय बाय दि दंफां लाइफां थाब्लासो जोङो अक्सिजेन गेस मोनगोन नालाय आरो जोङो हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ दंफाङानो बोनानै लायो आरो जोङो दंफां लाइफां गैयाब्ला जोंनि जोंनाव अखाबो हानाय नङा रानस्राव जागोन आरो जोङो दंफां लाइफाङावनो ओ गरम बोथोर समाव जोङो सान्दुं गोसा समाव जिरायनानै साया सायख्लुम जायो नालाय बेयाव जिरायनानै जोङो सुदेम मोनो गोजोन मोनो आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हायो दंफां लाइफाङा जोंनो गोबां हेफाजाब होयो दंफां लाइफाङा फिथाइ सामथायबो होयो जोंनो जेरैहाय थाइजौ, खान्थाल ओ बिदिनो ओ ओ नासपटि बायदि बायदि आरो ना। औ आरो दंफां होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जोबोद गिदिर गिदिर दालाय दासा गोनांखौनो जों दंफां बुङो। जेरैहाय साल, सिगुन, गाम्बारि, आवजार तिथटासाब, अगुरु बायदि बायदिखौनो होनो आरो ना दंफां। आरो जोङो खायसे दंफां खायसे लाइफांफोरबो दङ। ओ दालाय दासा थुबजा महरनि बेखौनो जोङो जायराब लाइफां बुङो जेरैहाय जोङो बुंनो हायो बैग्रि सेवरा फानलु, फानथाव आरो गोबां दङ बेबायदिनो आरो जोङो बुंनो हाबावो थों गोथों लाइफांबो दङ जोंनि गेजेराव बेनो जाबाय जोंनिया गयसाव गय दंफां आरो खेजुर नालेंखर बेफोरबायदि दंफाङा थों गोथों आरो बेफोर बेफोराव जोङो फिथाइबो मोनजायो बेफोरखो नङा ओमबा? गया जेरैहाय गोफा औ। आरो गयसाव आबो फिसा फिसा ओ बेहाय गयसावआ एसे मान लुयो। नाथाय बेखौ जोङो फोराननानै औ फोराननानै दोनथुमनोबो हायो बेबो गय बायदि ओ रोखोमसेयानो खिन्टु बेहा फिसा फिसा बेगर थायो आरोना। बेखौ जानाय जायो औ आरो खेजुर खेजुराबो खेजुराबो ओ बिनि बिगुरखौबो जाजायो आरो बेगरखौबो जाजायो आरोना आरो नालेंखर फिथाइ आथ' ओ जोबोद मोजां बेखौ ओ फुजा बा फोरबोफोराव जोबोद गोनां जायो बे नालेंखर खौ औ ओ बियो जोबोद जानो गोथाव आरो बिनि बिदैयाबो जोंनो गोहो होयो। सक्ति होयो नङा होमबा बेबायदिखौ जोङो लोंनो नांगौ। दुरबल मोनोब्ला आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो हाजों सिथाबग्रा लाइफांफोरबो दङ। जेरैहाय दुब्रि हाग्रा, दाबसा हाग्रा, दोल हाग्रा, खासि हा ग्रा बेफोर बायदिया हाजोंनो सिथाबनानै थायो आरो लाइ लाफाफ्राबोथ' हायावनो जानाय नङा होमबा?
औ औ
औ आरो जोङो बुंनो हाबावो ओ‌लाइफां होननानै बुङोब्ला जोङो गुबुननि सायाव सोनारनानै मान लानानै थाग्रा लाइफांफोरबो दङ जोंनि गेजेराव आरो जों सुबुं फ्रानो गायनाय रोखोमसे मानलाग्रा लाइफांफोरबो दङ जेरैहाय जिंखा खुमब्रा जोगोनार थाइबें ओ आरो ओ लेस्रा बेफोरबायदिनो गोबां दङ आरोना आरो खिफि बेन्दों बेफोरबायदियानो जोंना मान लायो गुबुननि सायाव लेवा लेवा हाग्रा बेफोरबायदियानो माने गुबुननि सायाव सोनारनानै थाग्रा लाइफांफोर आरोना आरो जोङो औ माना मुनि बेफोरबो माने हाजों सिथाबनानै थाग्र न' हाजों सिथामनानै थाग्रा लाइफां आरो बेबायदिनो गोबां दङ ओ आरो जोङो दंफांनि फ्राय गोबां ओ जोंनो जिउआव नांगौ जानाय सानफ्रोमबो जिउआव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों बानायो जेरैहाय दिम दिंखि माइसौग्रा दिंखि उवाल गाहेन
औ
आरो फार्निचारफोरखौथ' गोबां बानायो नङा होमबा
औ औ
बेजों लोगोसेनो आरो जोंनि आबाद मावनायफ्राव नांगौ जानाय जेरैहाय नांगोल, नांगोलफोरखौ बानायनाय जायो आरोना। नांगोल आरो जुंगाल बेफोरबायदिखौ दंफांजोंनो बानायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ
औ आरो जो- ङो उन्दुनायाव बाहायनाय सौखि बेखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायो नङा होमबा
औ
औ दे होमब्ला दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन ना?
औ दे गोजोननाय थाबाय।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै